खोनादों।
दा मा खालामगासिनो।
बुंनोसै
अ नोंथाङा सोरबा नोंथांनिफ्राय नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ हागोन दे बुंनायसाय नोंथां।
अ ओ गोदोनि मुगायावहाय बोरै आबादखौ नि बर'फोरा दानि दानि जुगाव बोरै मावो आरो जोंनि बर'फोरा मा मा आबाद मावनानै जानो हायो बा दाथ दैलां बोथोर नङा होनब्ला? ओ जोंनि बर'फोरा मा मा आबाद मावो आरो मा मा माइखौ ओ आबाद गायो बेफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो ओ जोंनि बर'फोरा गोदोनि दिनाव आबादखौ बोरै मावबोयो यो दानि जुगाव बोरै मावो गोदोनिजों दानिजों ओ फारागथि दं ना मा बेफोरखौ नोंथांजों आङो सावरायनो लुुबैदोंमोन।
दा नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों दा जोंनि ओनसोलफोराव आं नुनो मोननाय बादिब्ला जोंहा माइ गायनायफोर आबाद मावनाय बेफोरो मोनसे बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आसार खान्थि। ओ जोंहा गोदोनि समाव बिदिनो आबाद मावनाया जोंहा गिबि गाहायैनो दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनोनो आबाद मावनाया जायो आरोना माने दैज्लां बोथोरनि अनगायै जोंहा गुबुन बोथोरफोराव जोंहा माइ आबाद बाद मावनाय जाया दा गोदोनि समाव माइ आबाद मावनाया जोंहा आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोननाय बादिब्ला बिसोरो दानि गोदान मुगानि बायदि गोदान मुगायाव दि जानाय। आरोंदा बा गारि मटर ट्रेक्टर आरि बेफोरजों हालेवनानै माइ गायनाय जायामोन आरोना गोदोनि समाव गोदोनि समाव जोंहा हालेवनो थाखाय मोसौ हालिसे थायोमोन। सौ हालिसेजों नांगोल बानायनानै मै जुंगाल आरि खानानै फाल लगायनानै जोंहा मोसौजों माइ गायनो थाखाय फोथार आरिखौ हालेवना लानाय जायोमोन आरो। दा बेखौ गिबियाव खनसे हालेवनानै लाग्रोयोमोन बा खारायनाय होनना बुङो खोमा आरो बि खारायना लाग्रोनाय जायो दा बेखौ हालेवखां खनसे हालेवखांनायनि उनाव आलि दाननाय जायो जोंहा खदाल आरिजों आलि दाननानै आरो फिन खनसे हालेवबावो मोसौजोंनो आरो बे मोसौजों खनसे हालेवबावखांनायनि उनाव जोंहा दुब्लियाव थोजासे बिबांनि दै थानाय जानांगोन आरोना जोंहा हाब्रु जानो थाखाय आरो बेखौ हालेवनो आरोबाव जोंहा नांगोल एबा मोसौनि हेफाजाबजों खनसे हालेबावनानै जोंहा ओ खोथिया फोग्रोना लानाय जायो आरोना दा बे जोंहा खोथियाखौ फोनो थाखाय बस्थायाव खाथुमनानै जोंहा फुख्रि एबा दैमाफोराव माखासे हालेवखानायनि सिगां साननि सिगां सोमनानै लानाय जायो जेब्ला बिखौ फोनो जायो अब्ला जोंहा बेफोरबादि हालेवनानै हाया मोनजासे जायोब्ला जोंहा खोथियाखौ फोना लाग्रोनाय जायो दा खोथियाया जोंहा फोना लाखांनायनि उनाव गोजौ गायनो थाखाय जायोब्ला बेफोरबादिनो हालेवनायनि फिन आदब खान्थिनि गेजेरजों जोंहा गासिबो माइ गायनो थाखाय दुब्लि फोथार आरिखौ हालेवनानै लानाय जायो आरो खोथिया जायोब्ला बिखौ फुनानै बिदिनो गासिबो जायगायाव दाननानै गायनाय जायो आरो। दा गोदोनि समावथ जोंहा मोसौ आरिजों नांगोल, जुंगाल, मै, खदाल आरिफोर लानानै हालेवनाय बे माइ गायबोनाय जाहैदों गोबां रोखोमनि माइ गायबोदोंमोन गोदोबो। आरो दासिमबो गोबां रोखोमनि माइ गायो बरफोरा नाथाय दा उगहुम गोदान मुगायाव जोंहा माइ गायनाय आदबफोरा एसे सोलायबोबाय दा जोंनियाव आं नुनो मोननाय बादिब्ला बांसिनानो जों गोदान मुगायाव गोदान मुगानि गोदान गोदान दाजेम ट्रेक्टर आरिजों हालेवनानै माइ गायनाय जायो दा हालेवनायनि नेमखान्थिया गोजाम मुगायाव जेरै गोदान मुगायावबो बेबायदिनो सो सोलिबाय दं आरो नाथाय जे हालेवनाय बै गोदोनि समाव नांगोलजों हालेवनाय जायोमोन नाथाय दानिया ट्रेक्टर आरिजों हालेवनायखौ आं गोबाङैनो नुनो मोनो आरो जोंहा गोदोनि समाव माइ आबाद मावनाया इदिनो ओ ओहुम गाहा हायै ओ माइब्रा जोसा आसु माइ-माइसालि इ-इफोर ओ रन्जित, परिमल बायदिसिना माखासे रोखोमनि माइ आबाद मावनानै जाबोबाय थायो आरो गोदोनिफ्रायनो बर सुबुंफोर दासिमबो बेफोर ओहुम रोखोमनि माइ आबाद मावनायखौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोदान मुगायावबो फ्रायानो नुनो मोननाय जायो दा नोंथांमोननिखै बेफोरबादि माइ आबाद मावनाय जायो ना जाया नोंथाङा एसे फोरमाय ना होदो आंनोबो
औऔ थारैनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो उम गोदोनि दिनावहाय आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला गोदोनि दिनावहाय बांसिनानो मोसौजों एवनाय जायोमोन औ दानियाथ खायफा-खायफानि नखराव मोसौआनो थाबावलासो बिनि अनगायै दानि जुगाव हाइ टेक ओ ट्रेक्टर बा मिसिनजोंबो गायनो हायो होननानै मिथिनाय मोननाय जायो ओ ओ जों ओ जोंनि ओनसोलाव दा बांसिनानो फासावनो जोङो ओ खोथिया थोलिखौ बैसागु बायनाय लोगो लोगो खोथिया थोलिखौ जोंना एवग्रोनानै लायो बिनि उनावहाय फासाव खारायग्रोनानै लायो बि बिनि उनावहाय जोंनिया आरो ओ एसे दै जाब्लाथाय एवफिननानै बेखौ मै होनानै एसे मोजाङै फोमोननानै ओ खोथिया ओ बस्थायाव हा बुरजाब्लाथ जोंना बस्थानै गाहामबो सोमो बेखौहाय बस्थायाव सोनानै खाथुमनानै ओ फख्रि बा दंगआवहाय जोंना बेखौ सोमनानै दोनो बिनि उनाव जेब्ला बियो गाजा बेरगोन अब्ला बेखौ जोंना ओ थालिर बिलाइयाव बा हायावहाय बनानै बेखौ एसे फेनस्रा दोनग्रोनाय जायो जाहाथे गाजाया मोजां ओंखारजोबथों होननानै बिनि उनावहाय गाजाया जुदि मोजाङै ओंखारब्ला जोंना बेखौहाय ओ हा फोमोनखानाय खोथिया थोलियावहाय बेखौ ओ फोहैयो ओ जोंनियाहाय खोथिया फोनायखौ मा माब्लाबा बुरजाब्ला जोंना सावरिबो लानानै बेखौ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो ओ जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो परिमल बा जय बांला आरो माइब्रा गोसोम जोसा बेफोरखौहाय गायनाय जायो ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ आथिखालावहाय ओ दैबानाया बांसिन जानो हमबोबाय बिनिखायनो जोंनियाहाय ओ ट्रेक्टरजोंहाय बा मोसौजों खारायगोरनानै बिनि उनावहाय आरो फिनसेबाव एवनानै बेखौहाय जोङो मावा मावा माइ माइखौहाय जोङो होनानै दोनो ओ बावा माइआ जेब्ला ओ ओंखारबोगोन अब्ला बे बावा माइया जुदि दै लोमबाबो जेबो जानो हाया बिनिखायनो जोंना बावा माइखौ बांसिन मावनाय जायो बेनि उनावहाय ओहुम जेब्ला दै जागोन अब्ला जोंनाे ओ टेक ट्रैक्टरबा मोसौजों हालेवनानै बेखौ सामार होगोरानै लागोन खारायगोरानै लागोन बिनि उनावहाय जुदि हाया एसे मोनोब्ला अखा जुब जुब हानायजों जोंना मै होनानै खनसे एवगारनानै जोंना गायनाय जायो आरो बिनि उनावहाय ओ जेब्ला गायै गायै गायखांनोसै जानोसै अब्ला जोंना हाल जांफ्राबो बानायो
अ मोजाङानो बिदिबाथ बे हाल जांख्रा बानायनायखौ आंबो दहाय फोरमायनो बावलांदों आरो दा नोंथाङा आंनो बिखिनि बुंफोरथिना होनायनि गेजेरजोंसो आंबो गोसोआव फैफिनबाय हाल जांख्रा जानाया थ थ जोंनियाव बो नुनो मोनो दासिमबो नुनो मोननाय जायो आरो गोदोनि समावथ जोंहा हाल जांख्रा होनोबा जोंहा जोबखांनाय माइ गायखांनोसै जानाय बिदियानो दा बै समाव गोदो एसे आगोलाव ओरैबादि जायोमोन आरोना जोंनि गामि ओनसोलाव हाल जांख्रा होनोब्ला दु जाय दुब्लिफ्राव जायफोरा माइ गायनो थांदोंमोन बिसोरो हाब्रु लाबोनानै नआव थानाय मानसि मानसिफोरफोरखौबो हाब्रु फुनफैलायनाय बेफोरदि नुनो मोननाय जायोमोन आरो दा जोंना गोदान मुगा सफैबाय दा बेफोरबायदि हाब्रु फुनलायनायखौ बारा नुनो मोनला खिन्थु जा हाल जांख्रा जानाय बेखौ हले नुनो मोननाय जायो आरो बेखिनियानो नोंथां
औ जागोन नोंथांनिफाय बेफो ओह बिनि आयदायाव सावरायनायखौ जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङा आं मिथियैखौ नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबा बाय रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
औ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला?
औ दे बिदिबोलालाय उम।